थां औ नोंथां खोनागासिनो।
औ खोनादों दे नोंथां औ बिदिब्ला नोंथांजों आङो मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो होननानैसो नोंथांखौ फन हरनाय जादोंमोन आरो सावरायजागोन ना नोंथां?
औ नोंथां सावरायजागोन।
औ। ओ बिदिब्ला जोंना आयदायानो जाहैबाय ओ जोंनि बर'फोरनि आंगो फोर्बो बैसागु ओ नोंथांमोननि ओनसोलाव ओ गोदो बैसागु फोर्बोखौ माबोरै फालिनाय जायोमोन आरो आथि थिखाल समाव माब्रै फालिनाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ नोंथां फोरमायना हागोन थारैनो नोंथाङा जि आयदानि सायाव लायराय रायज्लायनो थाखाय बा सावरायनो थाखाय आंनो जि कल हरबाय नोंथांनिसिम गोजोननाय थाबाय। थारैनो दिनै जों जि आयदा लाबाय बे आयदाया जोबोद बेबायदिनो मोजां आ। रो बिदिनो गोजोनथाव मानो होनना बुङोबा दिनै नोंथाङा जे जोंनि बर'नि मोनसे आंगो फोर्बो जाय फोर्बोखौ दिनै जोङो गोदान बोसोर होननानै फालिनाय जायो नङा होमबा नों थां दिनै बे गोदान बोसोरनि फोर्बो जाय फोर्बोआनो जाबाय बैसागु नोंथाङा आंनाव सोंनायनि फारिलाइ आं होननो सानदों जे नोंथाङा आंनाव सोंदों जे गोदोनि समाव जोंनि जायगायाव बा जोंनि ओनसोलाव माबायदि बैसागुबुखौ फालिनाय जायो होन्नानै नोंथाङा सोंदोंमोन नङा होमबा नोंथां
औ
औ नोंथाङा आं बुंनोसै थारैनो मख'जाथाव दे दिनै गोदोनि समाव दिनै बैसागु फोर्बोखौ फोर्बो होनना बुंबा दिनै जोंनि बयबो दिनै बर' सु सुबुंफ्रा माने जानजि खाफ्रानानै अराय सम माने दिनै बे फोर्बोखौ नेना थायोमोन मानो होनना बुंङोबा दिनै बैसागुआ दिनै आ साफ्रोमबो बर'फोरनि थाखाय मोनसे गोदान बोसोर बे गोदान बोसोरखौ दिनै थारैनो बयबो दिनै गोसो गोथारै बरायोमोन बयबो दिनै बैसागु समाव गिबियैनो मोम मोसौ बैसागु जायोमोन जाय मोसौ मोसौ बैसागुआव दिनै जोङो मोसौफोरखौ फुङावनो लांनानै जोंनि गामि ओनसोलफोराव गोदो बेबायदिनो मोसौफोरखौ फुङावनो लांनानै थुखैनानै बेबायदिनो दिनै लावखा बांनाखा बेबायद दिनो एरलांबाय थाथ थो होनानै दिनै जेरैबायदि जि राव सोदोबफोर लानानै दिनै मोसौ मोसौफोरखौ थुखैयोमोन बेजों लोगोसे बिनि उनाव
आ जि बैसागु मानसि बैसागु जायोमोन बे मानसि बैसागुआव दिनै बयबो बिबायदिनो ओंखारलायोमोन गामिनि मानसिफ्रा ज' ज' ओंखारोमोन खाम सिफुं सेरजा लाना बेबायदिनो जाबस्रिजों लांनानै लानानै बेबायदिनो दिनै बर'नि आंगो बेबायदिनो मोजां मोजां गानफोरखौ खननानै दिनै ज' ज' बेबायदिनो रंजालायोमोन मोसालायोमोन दिनै खौसेथियै बेबायदिनो दिनै बे जोंनि जे बैसागु फोर्बो बेखौ माने गोबां बेबायदिनो मोजाङै माने फालिनायखौ आं नुयोमोन आरो आथिखालाव नाथाय दिनै आं नुनो मोनदों जे दिनै बे एसेमानो सोलायनो फैदों मानो होनना बुंङोबा दिनै गोदो जों जेरैबायदि जि बोलो बा जि गोसो स्ट्रं बा गोसोआव बेबायदिनो जि मिजिं लानानै सुबुंफोरा दिनै बैसागु खौ नेयोमोन दिनै आथिखालाव आं नुनो थांदों दि दिनै बे जि गोसोनि बोलो बा जेरैबायदि जि मोनसे जानजि खाफ्रानानै अराय सम दिनै बे फोर्बोखौ नेबाय थानायखौ आं माने एसेमान बेबायदिनो गैया जालांनाय नुनो मोनगासिनो दिनै आथिखालाव बा मडार्न जुगाव दिनै आं नुनो मोनगासिनो दिनै जोंनि सुबुंफोरा माने बैसागु होनब्लाबो दिनै सिम बे बैसागु फा फोर्बोखौ फालियो होमबा बे बैसागु फोर्बोआव रंजायो नाथ थाय रंजानायनि बेलायाव माने आं नुनोफिनदो दे दिनै जे खौसेथि जि आगोल दंमोन बे खौसेथिया माने एसेबाबो माने खम जालांदों बा बेबायदिनो मानसिफोरा दिनै गोदो जेरैबायदि ज' ज' ओंखारलायोमोन ज' ज' ओंखारनानै गोसो होनानै बयबो मोसायोमोन मोसानायजों लोगोसे बयबो ज' ज' रंजायोमोन नाथाय आथिखालाव दिनै बे बयबो बेबायदिनो ओंखारनाय बा बयबो बेबायदिनो ज' ज' ओंखारनायखौ आं माने एसे माने खम नुनो मोनदों आरो जोंनि ओनसोलाव। दा आंबो आंबो नोंथांनि सेराव सोंनो सानदों जे नोंथांमोननि सेर ओनसोलावबो गोदो बैसागुखौ माबायदि फालियोमोन बा दिनै बैफोर गोदोआव फालिनाय बायदि दिनै आथिखालाव फालिनाया मा बेबायदिनो फारागथि जालांदों नामा नोंथांनाव आं सोंनो सानदोंमोन नोंथां।
औ नोंथां ओ नोंथाङा जिबायदि फोरमायदों ओ बेयो सैथो। बियो जोंनि ओनसोलावबो एसे एला जोङो सोलिनायखौ नुदों आरो। जेरैबायदि जोंना गोदो समाव बैसागु खौ रंजानाय जायोमोन बिब्दिखौ जोङो आथिखाल समाव एसेबां नुला आरो। गावबा गावनि खामानिफोरावल' जोङो मुखुब जाना थानायखौ बांसिन सुबुंफोरखौ नुयो आरो। आरो जोंना गोदो जेरै बैसागुखौ से दानहालागै फालिनाय जायोमोन। ओ नाथाय जोङो आथिखालाव बयखौबो समनि आंखालनि थाखाय जोङो ओ सानखौ गुसुं खालामनानै जोङो स्नि सान फालिनायखौ नुयो आरो। बेनिनो जोंना जेरै गोदो मोसौनि बैसागु, मानसिनि बैसागु बिब्दि मुं होना फालियोमोन ना। बेखौ जोङो आथिखालावबो जोङो फालिनायखौ नुयो आरो। ओमफाय जोंना ओ खायसे मा होनो फारागथिखौ नुयो आरो जेरैबादि जोंना गोदो मोसौनि बैसागुफोरखौ जेरै जोबोर गाजा गोम जाय फालिनाय जायोमोन ओ बा मोसौफोरखौ बै सान खालि जोबोर फुजिनाय जायोमोन नाथाय आथि खाल समाव ओ जोङो नुनो मोन्दों जे मोसौखौनो आ थिखालाव जोंना फिसिनायानो जालिया। बा मोसौखौ जोङो बांसिन गायफोरखौसो फिसिनाय नुसै आरो। ओ मोसौ हालुवाफोर खौ जोङो फिसिनायखौनो नुनो थांलिया आरो मानो होनोब्ला जोंना आथि समाव बिगियाननि जौगानायजों लोगोसे बायदिसिना ओ आबाद फोथारफोराव खामानि मावनो थाखाय मेसिन बा ट्रेक्टर बायदि ओंखारनायनि जाहोनाव जोंना बेफोर ओ खस्थ' खामानि मावनायफोरखौ गारनो होलांबाय आरो ओ नाथाय जोङो खायसे सुबुंफोरखौ आथिखालावबो जोङो न'आवनो मोसौफोर दंबा बे फालिनाय जेरै गोदो जोंना मोसौनि बैसागु फालिनायाव ओ बेखौ जोङो फालिनायनि सानसे सिगांनो मिथिंगानिफ्राय मोननाय जेरै लाव, फान्थाव, दिग्लि लिथि, थाराय बायदिखौ बुथुम होनानै दोनफैखायोमोन बिबदिनो जोङो ओ आथि खालावबो दोनफैखानायखौ नुयो आरो आरो जेब्ला मोसौनि बैसागु फैयो अब्ला जोङो बैसानखालि फुङावनो सि खारनानै दुगै लोबै ओहोह आलारि बाथि लगायनानै ओ जोङो बुथुमनानै दोनफैखानाय जा लाव, फान्थाव, हालदै बायदिखौ हानानै लाग्रोनाय जायो आरो। ओ बेनि उनाव जोंना मोसौनि मोदोमाव फोथा फोननो थाखाय जा सारायनि हांगार बा थौनि हांगार बेफोरखौ जोङो ओ लाइ बिलाइयाव दिहुननानै बेवहाय थाव गुबै फोननानै जोङो ओ मोसौनि मोदोमाव फोननानै होनाय जायो आरो। ओ बेवहाय जोंना बे मोनसे फोथायनाय दं जे गोदो जोंना जोबोर हाग्रा बंग्रा थानायनि जाउनाव गोबां लख्रा, मो फोरा जोंनि न'नि मोसौ बा न'नि फिसिनाय जिब जुनारखौ जायो होननानै बेनि जाउनावनो जोंना बे फोथाखौ फोनना होनाय जायोमोन होननानै गोदोनिफ्रायनो फोथायनाय दं आरो ओ बेनि उनाव जोंना बिब्दि फोनखांनानै बिसोरखौ ओ फुख्रिनि दै जों बा दैमाफोरनि दैजों थुखैनाय जायो आरो। ओरो आरो जोंना आथिखालावथ' मोस सौफोरा बांद्राय गैला नालाय बेनिखाय जोङो दंखलनि दैजोंनो नङाब्ला अबेबा मटर पाइपफोरनि दैजोंनो जोङो थुखैनायखौबो नुसैयो आरो औ बिबदिु थुखैखांनानै जोंना जेब्ला बिसोरखौ फोथाराव लांगोन अब्ला जोङो बिसोरनि मोदोमाव जाहानानै लानाय लाव फान्थाव बेफोरखौ जोङो मा होनो सारनानै होनाय जायो बा बुनानै होनाय जायो आरो जाहाथे बिसोरनि बिसोरनियाव बेराम आजार जानो हायि बायदि आरो जोंना गोदो जेरै खुगा मेथाइ दंमोन ना जेरैबादि लाव जा फान्थाव जा जा बोसोर बोसो र एर हानजा हानजा बायदिखौ जोङो आथिखालावबो खननायखौ नुयो आरो बिब्दि जोंना बैसानखालि मोसौफोरखौ जोङो उदाङै हेगारना होनाय जायो आरो बेनिफ्राय जोंना न'आव फैफिनानै जा एसे गालांनाय लाव फान्थाव बायदिफोरखौ जोङो माला बनायनानै बेखौ उखुम मुदायाव इसिं गुदियाव बा बाख्रियाव आरो मोसौ गलिफोराव जोङो आलायनानै दोननाय जायो आरो आरो जोंना बैसाग सानखालि गोदो जेरै मिथिंगानिफ्राय गोखा गोखै मैगं बुथुमनानै जानाय हुदा दंमोन बिबदि हुदाखौबो जोङो दासिमबो नुनो थाङो आरो बेफोरनि गेजेराव जोंना दङ जेरै फुंखा दिंखिया थालिर फस्ला थाइजौ खान्थाल बायदिखौ जोङो बुथुमनानै जानाय जायो आरो जाहाथे जेबो बेमार आजार जाया होननानै जोंना गोदोनिफ्रायनो फोथायनाय दं नालाय आरो बेनि उनाव जोंना जे अब्ला मोनाबिलि सम फैयो अब्ला जोङो मोसौ गोरलियाव बिब्दिनो आलारि बाथि लगायनानै बिसोरनो फागा गोदान बावो आरो बिसोरनि गं आरो आसुग्रि मोदोमफोराव जोङो थाव गुबै फोननानै होनाय जायो आरो नोंथां खोनादोंना नोंथाङा
औ नोंथां आं खोनागासिनो
औ नोंथांमोननि ओनसोलाव जा बे मानसिनि बैसागु गोदो दंमोन ना आथिखालावबो मा होनो बाय बांला फालिनायखौ नुयो आरो नोंथांमोननि ओनसोलाव बेखौ फालिनाय जायोना जाला
नंगौ नोंथां नोंथाङा थारैनो दिनै मोसौ बैसागुनि बागै आंनि सेराव मोजाङैनो बा बेबायदिनो मोजाङैनो बेखेवना बुं नोंथाङा फोरमायना हाबाय गोजोननाय थाबाय दा नोंथाङा जेरैबायदि आंनाव सोंबाय जे जोंनि ओनसोलाव ओनसोलाव जि मानसि बैसागुनि जि फालिनायखौ नोंथाङा सोंबाय गोदो दोङो ना गैयामोन बा बेबायदिनो आथिखालावबो गोदोनि बायदि दंना गैया नोंगौ नोंथां गोदोबो दिनै जोंनि ओनसोलावबो बेबायदिनो जि मानसि बैसागु बे मानसि बैसागु बैसागुआव थारैनो बयबो ज' ज' गाजा गोमजा ओंखारोमोन बेबायदिनो गामि गामि बयबो दिनै हानजा हानजा जानानै दिनै खाम सिफुं सेरजा लाना बेबायदिनो बिभिन्न' धरननि खुगा मेथाइफोर खननानै बेबायदिनो मागिलायोमोन दिनै थारैनो बेफोरो गोदोनि जि बिबायदिनो नेम खान्थिफोर दंमोन बैसागुआव जेरैबायदि मोसानायनि समाव जि नेमखान्थिफोर लानानै मोसायोमोन थारैनो दिनै आथिखालाव आं बे नेमखान्थिफोरखौ माने बारा नुनाय मोना आथिखालाव जों बुंनो थाङोबा दानिया जोङो ओ मा होनो बेखौ खाम सिफुं बा सेरजाखौ लानानै दिनै आथिखालाव दिनै मागिनायनि समाव आं मोसानायखौ माने नुनो मोनलिया आथिखालाव बुंनो थाङोबा दिनै मर्दार्न जुगनि बा बेबायदिनो टेक्न'लजिया दिनै बांबोनायनि थाखाय आथिखालाव गुबैयै गोबां हान्जायानो मोसानायनि समाव बेबायदिनो बक्स बा बेबायदिनो दामग्रा आइजेंफोरखौ लानानै बिसोरो माने मोसानायखौ नुनो मोनो आरो दिनै नाथाय खाम जेरैबायदि गोदो खाम सिफुं लायोमोन बेबायदिनो सेरजाफोर लानानै मोसायोमोन बेफोरबायदि मान मोसानायखौ नुनो मोनला आरोै मेथ मेथाइफोरा दिनै मर्दार्न जुगनि मेथाइ जालांबाय दिनै बेबायदिनो दामग्रा आइजेंफोराबो दिनै बक्सफोरसो जालांबाय आरो आङो सानोदि दिनै जोंनि जि इयुननि जि जोलैफोर फोराबो जुदि बे बेफोरबायदिनो दानि जुगनि बायदिनो जुदि सोलिलांबाय थायोबा आं सानो दिे जि बैसागुनि जि फालिनायनि जि गुबै ओंथि बेयो माने गोबाना थांगोन होननानै आं स सानो आरो नोंथां
औ
बे समाव नोंथाङा आंबो नोंनाव सोंनो सानदों जे नोंथांमोननि जि मानसि बैसागु फालिनाय गोदो आरो दानि गेजेराव मा फारागथि नोंथाङा नुनो मोनदों
औ नोंथां जोंनावथ' बिदि बैसागुखौ गोबां फारागखौ नुयो आरो जेरै जोंना गोदो जि जोंना मानसिनि बैसागुखालि जोंना आलासि जालायनो थांनाय हुदाफोर दंमोन बा आलासि फैनाय दि हुदाफोरखौ जोङो आथिखालाव नुनो थांलिया आरो आरो जोंना बै सानखालि गोदो जेरै गामिनि सुबुंफोरनिखौ सुबुंफोरनियाव बा न'खरनि सुबुंफोराव जोङो बोर लानो थाङोमोन बिदिखौबो जोङो एसे खम नुसै आरो खायसे खायसे न'खरफोरावल' जोङो बिब्दि बा गोदोनि नेमखान्थिफोरखौ जोङो फालिनायखौ नुनो थाङो आरो नोंथां आरो जोंना बिब्दिनो मानसिनि बैसागुआव थांखांनायनि उनाव नाव जेब्ला बैसागु रंजानो ओंखारो अब्लाबो गोदो जेरै ज'ै ओंखारोमोन बिदिखौ जोो आथिखालाव नुला आरो आरो जोंना खायफाफोरखौ ' बिब्दिनो साब्रै बा साथाम बिब्दि जोङो ओंखारनानै बायदिसिना जेरै गोदान मुगानि बक्स बा मब मबाइल फनजोंनो जोङो रंजानो थांनायखौ नुयो आरो आरो खायसेफोरखौल' बिब्दिनो जोङो सेंग्रा सिख्ला ज' जानानै बा बोराय बेन्थ' ज' जानानै जोंनि दोरोङारि दामग्रा आगजुफोरखौ ज ग ओनसोरनि गामियाव बा गुबुन गामिफोरावबो जोङो रंजाहैनायखौ नुयो आरो आरो जोंना आथिखालावथ' मा होनो जोबथा सानाव बैसागुनि खायसे हाबाफारिफोरबो लानाय जायो जेराव जोंना मा होनो फरायसाफोरखौ गोजौ फारसे दावखोनायनिबो जोंना खायसे सोलों हाथाय होनाय